हेलौ।
नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दङ
आं नोंथांदों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा? आयदानि मुङानो जादों आबाद मावनाय। बिदिनो आबाद मावनाया थ गोबां रोखोमनि दङ बिनिनो आङो खोथिया फोनाय माइ गायनायनि सायाव सावरायनो सानदों खोथिया फोनो थाखाय जों गिबियावनो माइलिनांग्रोगौ माइलिखौ खायसे खायसेया जोंनि ओनसोलखै नआवनो सिगांनि बोसोराव गायखांनाय माइफोरखौ दोनो आरो खायसेया बाजारनि हाथाइनि मोननायखौ दोनो माइलिखौ हानि जखानि लानानै बस्थायाव सोमनानै फख्रियाव एबा दै जमा थानाय जायगायाव सानथाम सो दोननाय जायो आरो जोंनिखै बिदिनो फुख्रि एबा दैनिफ्राय बोखांनानै नआव गोरान जायगायाव सानथामसो खोबना दोनो जेब्लासिम बाथ खुगा एबा एबा गाजा ओंखारा अब्लासिम दोननाय जायो आरो बिदिनो गाजा ओंखारखांनायनि उनाव दुब्लिखौ साफा खालामो जि जायगायाव खोथिया बोगोन बे जायगाखौ हालेवो ट्रेक्टरजों आथिखालावथ मोसौजों हालेवनाय नुला ट्रेक्टरजोंनो बांसिन हालौनाय नुयो बिदिनो हालेवनाय समावथ दैनिबो गोनांथि जायो दैनि गोनांथि जानाय समाव जोंनिखै अखानि दै मोनाबा बिदिनो बरिं सलार मेसिन बेफोरजों रोगानानै दै जमा खालामनानै हालेवनाय जायो आरो जेब्ला हालौ ट्रेक्टरजों हालेवनानै हाखौ फोमोनना लायो अब्ला बे सिगाङावनो खोथिया बाथ खुगा जाजासिम दोननाया बेखौ खेरखा नङाबा गामला खादा इदिनो जायखिजाया मोनसे आइजें लानानै इसे इसे फोनाय जायो आरो सि गाङावनो हालेवना लाखानाय हायाव खोथिया बो जों साबसिन जानायनि थाखाय बाजारनिफ्राय हा-हासार लाबोनाय मुलि एम्फौ जानो हायिनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो मोसौ बोरमा जानो हायिनि थाखायबो खोथिय खोथियाखौ नेटजों सोंथेना दोननाय नुनो मोनो जोंनिखै नोंथाङाबो नोंसि
नोंथाङाबो नोंसिबा नोंसिनि ओनसोलनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
ओ
खोथिया फोनो थाखाय जोंनो सिगांनो हानि गोनांथि जायो ओरैनो जोंहा हाखौ ओ खोथियानि जखाखौ लानानै हाखौ लानाय जायो जोंहा दा सिगाङावनो सानथामनि थाखाय बोख्लायनानै दोनाय
औ
बेबायायदिजों थाखाय बेमस गैया अब्ला बेखौ ओ फोनाय जायो आरो जोंहा फोनोब्ला हाखौ सिगाङावनो जोबोद मोजाङै फाहामनानै लाग्रोनांगौ जायो ओ आलिफोरखौबो ओ दाननांगौ दा जोंहा ओ खोथियाखौ फोनो सिगांनि समावथ ओ बांसिनखौनो मोसौजों नांगोलजों हालेवनाय नुयोमोन। दानि जुगावथ नांगोल बा मोसौजों हालेवनायखौ बारा नुनो थांला बांसिनखौनो ट्रेक ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसा गोबां रोखोमनि बिदिनो बाहायनायखौ नुनो मोनसै दा जोंहा खोथिया फोनो ओ हाब्रु खालामनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो दा जोंनि ओनसोलखौथ बिदि दै जोंनि ओनसोलावथ दा अखानि बिबाङा खम जालांबाय नालाय दैखौथ बारा मोननो थाङा अखानि दैजों गायनाय बारा नुनो मोना ज मेचिन बा सलार बायदिफोरजों गायनायखौ नुनो मोनो दा जाय बिदिनो खायसेफ्रा खाथिफोराव ओ दैमाफोर थायोब्ला बिनिफ्राय लाबोनानै गायनाय बायदिफोरखौ फोनाय बायदिखौ नुनो मोनो आरो खोथियाखौ दा जोंहा ओ खोथियाखौ ओ हाब्रु खालामनानै फोखांनानै दोननायनि उनाव ओ खोथियाखौ जाहाथे बिदिनो ओ दाउफोर बा बिदिनो मोसौ बोरमा हाबनानै गाज्रि खालामा बिनि थाखाय ओ नेटफोर बायदि सोंथेनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो दा खोथियाया एसेसो सप्तासे बा सप्तानैसो देरखांनायनि उनाव खोथियाया ओ अ खोथियानि मोजांनि थाखाय खोथिया मोजां जागोनखौ नायनानै जोंहा ओ बिदिनो बायदिसिना हासार बाजाराव मोननाय हासार बायदिसिना हासारखौ हाय नुनो मोननाय जायो। बिदिफोरखौ बाहायोब्ला खोथियाखौ साबसिन जानाय नुयो बिदिनो खोथियानि ओ खोथिया सोमखोर सोमखोर जाबोनाय बा गान्थि गिदिर जाबोनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा ओ बे खोथियाया बिदिनो ओ मास मोननै बा मास मोनथामनि उनाव माबायो ओ माइ गायजानाय महराव थाङो आरो बे खोथियाया ओ बिदिनो जोंहा माइ गायनायावबो ओ माइ गायनो थाखायबो जोंहा सिगाङावनो हाखौ ओ थियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो हाखौ जोंहा ओ बिदिनो सिगाङावनो माइ गायनो थाखायथ आलिफोर दानो आलिफोर दाननानै लाग्रोयो हाखौ साफा खालामो नानै दा आजिखालिनि दिनाव बा आथिखालनि जुगाव थ ओ बिदि सिगांनि बायदि ओ ज ज सावरि लालायनानै गायनाय बिसिनि नआव थांनानै बिसिनियाव खाला होलायनाय बिदि गायनायखौ बारा नुनो थांला बा गैलानो होनजासै। आजिखालिनि जुगाव गासिबो हाजिरा थिखा बा ओ खामला बिदि लानायखौसो बांसिन नुनो मोनसै ओ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि मानसिफोरा बा आथिखालनि मुगानि मानसिफोरा ओ गासिबो बिजि जाजोबसै माने समनि आंखाल गासैबोनि थाखाय बेनिखायनो दा जोंहा ओ बयबो बिदि आबाद मावनाय फ्राबो बयबो आथुरै बा थाब थाब फोजोबनानै गाव गावनि समखौ ओरैनो थांगार होला सुबुंफोरा बिदि हालो दैलो मावनाय बायदिखौ नुनो थांला दानि दिनाव जोंनि ओनसोलाव अखानि बिबाङाबो बारा मोननो थांला नालाय हाखौबो बिदिनि थाखायबो
औ
दा जोंहा माय गाय औ